हेलौ
हेल'
औ नोंथां।
अ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों औ। हेल'
अ खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनाबाय नोंथां औ खोनाबाय।
नोंथाङा दायो फ्रि नामा?
औ नोंथां दायो नै ओरैनो दंथ'यो फ्रि दङ।
अह आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो हरनाय जादोंमोन
औ नोंथां औ
जोंहा आयदायानो जा जोंहा आयदायानो जाहैबाय गोदोनिफ्राय लानानैहाय आथिखालसिआवहाय बर'फोरा रांखान्थि आरिजों माबोरैहाय जौगाबोदोंबा न'खर खुंबोनो हादों बिनि बागै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां औ हागोन जिहेथु गोदोनिफ्राय जों नाहरोब्ला जिहेतु आथिखालनि बेलायावहाय जोङो बर' न'खरफोरा जिहेथु रांखान्थियारियै जौगाबोनाय बा गावबा गावनि न'खरखौ जिहेथु सुंथाबोनायखौ जों नाहरोब्ला एसेबां सोलायैखौ जोङो नुनो मोना आरो मानो होननानै बुङोब्ला जिहेथु बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद गाहाय सुबुंखा जिहेतु गोदोयो जिबायदिहाय नाखि आबाद मावनानैहाय जिहेथु गावबा गावनि न' नखरखौहाय जेरैबायदि सुंथाबोयोमोन थिग बेबायदिनो जोंङो आथिखालावबो जिहेथु गोबां बर' न'खरफोरखौनो आबाद मावनानै बिदिनो जोङो न'खर सुंथाबोनायखौ नुनो मोनदों आरो
औ
जिहेतु गोदोनि समावहाय जिहेथु बर'फोरा गाहायै जोंहा जे तु माइ आबादखौ मावनाय जायोमोन दैज्लां बोथोराव बेनि अनगायैबो जोङो न'नि साखाथि बाखाथि बेबायदिनो जोङो गोबां बायदिसिना जिहेथु मैगं मैला आरिफोरखौबो जोङो मावनाय जायो जिहेथु आबाद हिसाबै जिहेथु गाहाय हिसाबै जोङो माइ आबादखौ मावोमोन बेनिफ्राय जोङो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं जेरैनोखि जोङो आलु हमनो हायो केरेला लाइ लाफा बिदिनो जोगोनार लाव बेबायदिनो मैथा बेबायदिनो जों गोबां जिहेथु आबाद मावबोनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेबायदिनो जोङो जिहेथु बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा जिहेथु आबाद मावनानै हायल'थ' जोङो न'खरखौ खुंलांनो हाया नालाय जोंनो जिहेथु न'खर खांलांनो थाखाय जोङो बायदिसिना जिहेतु रांखावरिनि गोनांथि जायो जायनि थाखाय बर'फोरा जिहेथु बैफोर मावनाय जा मैगं मैला आरिफोरखौहाय जोङो हाथाय बाजाराव लांनानै फानहैनानै जोङो एसे एनै रां खामायबोनायखौ जों नुनो मोन्दों गोदोनि समावहाय थिग बेबायदिनो जोङो आरोबाव नुनो मोनबावो जे गोदोनि बर'फोरा जिहेथु बायदिसिना जेरैनिखि जोङो जि दानाय ओमफ्राय आरो बेबायदिनो जोङो बायदिसिना अमा बोरमा दाउ हांसो फिबोनाय आरिफोरखौबो जों नुनो मोनदों बेबायदिनो जिहेथु बर'फोरा बैफोर जिब जिबिखौहाय जिहेथु फिसिनानै जोङो बेबायदिनो सम जायोब्ला बेखौ जोङो फानहरनानै बेबायदिनो रांखावरि खामायना जोङो रां आरजिबोनानै न'खर सुंथाबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो जोङो जिहेथु आथिखालसिम नायोब्ला जोङो नुनो मोना आरो आथिखालनि बेलायावबो जोङो बेबायदिनो गोदोनि समाव जेरैबायदि दाउ अमा फिसिनाय जायोमोन बेबायदिनो आथिखालावबो जोङो दाउ अमा फिसि नाय हांसो फिसिनाय बोरमा फिसिनाय बेफोरखो जों नुनो मोन्दों आरो।
औ।
बेबायदिनो जिहेतु न'खरखौ सुंथाबोदों आरो। आरो लोगोसेयैनो जोङो नुनो मोनबावो जे गोदोनि समाव बर'फोरा बेबायदिनो थाय बाजारफोरावहाय जिहेथु मैगं थाइगं फाननायनि अनगायैबो बेबायदिनो जोङो साहा गला होनानै बेबायदिनो ओ फिथा आरि बेबायदि सावनानै जोङो एसे एनै रां खामायबोनायखो जों नुनो मोन्दों आरो। आथिखालनि बेलायावबो जोङो नुनो मोनो अब्लाबो जोङो आथिखालनि बेलायाव जोंहा जिहेथु गलाफोरनि बर'फोरनि गलाफोराव जों थाङोब्ला आथिखालाव जोंखौ ओ साहा बेबायदिनो फिथा आरिखौल' जोङो मोननाय नुनो मोनलिया। बेबायदिनो जों थिखालनि जा गोदान मुगाजों बानायनाय जानिखि सिंग्रा गजा बेबायदिनो जोंहा मालपवा बेफोरबायदि आरिफोरखौबो जोङो लानानै जिहेथु आथिखालनि बर' हटेलफोराव जोङो फाननायखो जोङो नुनो मोनसै आरो बेबायदिनो जों रां खामायनायखो नुनो मोनसै आरो।
औ औ।
सोमाव जोङो बुंनो थाङोब्ला जिहेथु बर'फोरा गाहायैनो जोंहा बेबाद दिनो हटेल साहा हटेल होनाय ओमफ्राय बेबायदिनो मैगं मैलानि आरिफोरनि दखान होनानै फाननायफोरखौ जों नुनो मोनोमोन आरो। खिदु आथिखालावहाय जोङो बांसिनानो नुनो मोनसै जे जोङो गासैबो बिथिङाव हयथ' बियो जि दखानानो होन बा जोङो बायदिसिना जिहेतु बेसादानो होन बा इलेक्ट्रनिक्स बेसादनि दखानानो होन आरिफोरखौबो जोङो ओ दखान होनायखो जों नुनो मोनसै आरो। बेबायदिनो जोङो जिहेथु आथिखालनि गोदोनि गोदो गोदायनिफाय जिहेतु आथिखालावहाय जोङो बर'नि बेबायदिनो जोङो न'खर सुंथाबोनायखो जों नुनो मोनसै आरो। आरो लोगोसेयैनो जोङो ओ गोदोनि समाव जों एसेबां नुनो मोननाय जायामोन खिन्थु आथिखालाव जोङो बर'फोरखौ नुसै जे गासैबो जि थु गोरों गोरा जाबाय साननो हानाय जाबाय गासैबो जिहेथु रोंगौथि गोनां जाबाय। बेबायदिनो जोङो गोबां जिहेथु सोरखारि साख्रि आरिफोरावबो जोङो बाहागो लानायखो जों नुनो मोनसै। जायनि गेजेरजों जिहेथु सोरखारि खुंनानै जोङो गावबा गावनि न'खरफोरखौ सुंथाबोनायखो जोङो नुनो मोनसै आरो। गोदोनि समावबो जों नुनो मोनोमोन। अब्लाबो जों साफा सानैखौल' नुनो मोनोमोन आरो माने साननो हायोमोन आरो जोङो सासे सानै होननानै। खिन्थु आथिखालनि मुगायाव जोङो गोबां सोलायनायखो नुबाय आरो जिहेथु
औ।
मोनफ्रोमबो गामियावनो बुंनो थाङोब्ला जों आथिखालाव जिहेतु सोरखारि साख्रि मावनो सुबुं दं होननानै बुंनो हायो आरो। बेबायदिनो जिहेथु गोदो गोदायनिफ्राय बर'फोरा जिहेतु गावबा गावनि रांखान्थिफोरखौहाय जिहेथु सुंथाबोगासिनो आरो। ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायथिना होना जे गोदो गोदायनिफाय आथिखालसिमावहाय बर'फोरा जिहेतु गावबा गावनि न'खरारि रांखान्थिखौहाय बोरैहायनोखि जौगाहोबोदों
औ औ हागोन।
दायोथ' नोंथाङानो माखासेखिनि फोरमायनानै होलां खाबाय आं जेखिनि मिथिनो मोनदों बा मोनदांबोदों बेखौ आं बुंगोन सिगां समावथ' इसां मानि बेफार फालांगिफोर मावनो थाखाय एसेबां माने चान्स गैयामोन मानो होनोबा जों हा सिगां समाव खोनानो मोननाय बायदिबा जोंथ' नुनो मोनाखै सिगां समनिखौनो नाथाय मिथिनाय खोनानो मोननाय बायदिबा सिगां
औ
नि समावहाय बेफार फालांगि मावनो थाखाय
औ
बेफार फालांगि मावनो थाखाय गोजान गोजान गोजानावहाय
औ नोंथां
माइ आबाद मावनायखौहाय माइखौहाय जों जोङो नारनानैहाय लानानैसो सेन्टार हाथायफोरावहाय फान्थिं हैैनाय बा
औ
दोननानैहाय फाननो थाखाय जिरायनानै थानांनाय बेफोरखौ खौसो जोङो हाय खोनानो मोननाय जादों नाथाय जोंङोहाय दायो बेफोरबायदि
औ
मावनो माबा मोनसे मुवा बे साद फाननानै न'खर दा नो
औ नोंथां औ
फन हरनाय नानै बा खनसे कलावनो जोङो जायखिनि मावो बेखौनो जोङोहाय न'आव लेंहरनानै लांफैनो हानाय बेफोरबायदि सुबिदाखौ जों दायोहाय नुनो मोननाय जायो नाथाय सिगां समावथ' गारि म